जागोन आरो ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामबोदों
औ आं दा जिरायनानै दङ नोंथां
औ नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आइडियानि सायाव रायज्लायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन आरो न नोंथांखौहाय औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो
औ जागोन नोंथां
औ जेरै जोंना ना गुरनाय जोंना ना गुरनाय होनोबाथ' जोंना ना गुरनानै जेरै नाखौ जोङो फालांगिबो खालामो बिदिनो ना गुरनानै जों जायो बिनि बागै माने जोंना न नोंथाङा एसे गुवारारि माने फोरमायनानै होग्रोदो सिगाङावनो
औ नंगौ
उ
बेबायदिनो जोंहा माने ना गुरनाय होनोब्ला जोंहा माने बिदि बुंनो थाङोबाथ' माने गोदोनि सुबुंफोरा माने बेबायदि ना गुरनायफोराव जोबोद आखा आखा फाखामोन औ बेबायदि बिदिनो ज' ज' ना गुरथिं ना माने गुर थिं लायनानै जोबोद मोजां मोनोमोन औ माने नाफोरबो मोनोमोन नालाय बेनिखायनो ना गुरनानै माने जोबोद मोजां मोनोमोन दाहायथ' माने नोंथां जोंनियाथ' नाबो मोननो गैला औ बिदिनो जोंहा माने नाबो मोननो गैला बेबायदिनो आरो दानि सुबुंफोराथ' माने गाव गोबां बेलेग बेलेग गो गावबा गावनि खामानि थायो नालाय बेनिखायनो जोंहा माने बेफोरबायदि दुब्लि फोथाराव ना गुरनानै जानायखौ जों नुनो मोनला नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने खायसे खाय जोंनि न'खराव माने खायसे खायसे माने गोरिब सुबुंफोर दङ अ जायफोर बिसोरो ना खांख्राइखौ ननायागिरनानै माने हाथाय बाजाराव फानना लाङो अ अब्ला जों बेफोरनिफ्रायसो माने बांसिन बायना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बेनिखायनो आरो माने गोदोहायथ' जेरैहाय जोंहा माने माइफोर गायब्लाबो बेफोरबायदि माइ गायखांनायनि उनावबो बेफोरबायदि दुब्लि फोथ्राव माने ना मोनोमोन आरो नोंथां औ दाथ' बिदि बिदि ना मोननो गैला आरो गोदोहाय बेबायदिनो माने बेबायदि न'आवनो गावब गावनि न'आवनो माने न'नि हाखौनो हाखर जावनानै माने ना हेंगारनानै फाननाय बेफोर हुदाखौ माने गोदोनि सुबुंफोरा बांद्राय रोङामोन। आइदिया गैयामोन औ नाथाय दानि सुबुंफोरा मानि ओरैबायदि माने सोलो सोलोबा बाहायनो रोंबायदिन जेरैहाय जेरै न'खरनि हा न'आव थानाय दनि दुब्लिनि हाखर दुब्लिनि हाफोरखौ हाखर जावनानै बेहाय हा माने मोनब्रै खरब्रै खरबा गाहाम हाखर जावनानै माने गोबां बेबायदिनो ना हगारनानै फाननायफोरखौ खौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां औ दानि जोंनि दानि सुबुंफोरा माने बेबायदिनो फुख्रि जावनानै माने ना गोबां ना हगारनानै औ बे हाखराव माने नानि दाना महरै जेरैहाय माने गोबां बायदि बायदिसिना बायनानै जों नानो माने आदारखौ होनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्रायनो माने दानि सुबुंफोरा माने बेबायदिनो हाखर न' गावबा गावनि हाखरफोरावनो नाफोरखौ हगारना लानानै बिदि फिसारि फुख्रि जावनानै माने गोबां माने बेबायदि ना खौ माने फानो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो माने जोंनि बर' सुबुल' नङा माने गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बेबाय बेबायदिनो हाखर फुख्रिफोर जावै जावै गावबा गावनि न'आवनो हाखराव माने ना हगारना लानानै माने फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथां औ बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो बेफोरबायदि माने जोंहा बेबायदि हाखरनि माने ना बोनानै फाननायफोरखौ जों बेबायदि बारा नुवामोन औ बेबायदि माने फुख्रि गिदिर गोिदोर जावना लानाय फोरखौबो जों नुनो मोनामोन औ औ नाथाय दानियााथ' माने बेफोरबायदि गोबां जाबाय औ बेबायदिनो जोंहा माने गोदोहायथ' जोंहा माने हौवाफोरा जेरैहाय दुब्लि फोथाराव दैबाना जायोब्ला ना गुरनो थाङोमोन औ बेबायदिनो जे आस्रा लानानै बेबायदि गुनो थांब्लाथ' जोंहा माने गोबां ना मोनोमोन नालाय औ थाय जोंहा माने दाथ' बेफोरबायदि ना मोननो गैला
औ मोनला नोंथां औ।
औ बेबायदिनो खासे खासे खानि सुबुङा दा फाननो लाङोब्लाबो माने गोबां बेसेन होनानै गोबां सुबुङानो माने बायनानै जायो आरो औ माने दानि जुगाव माने जोङो फैसाजोंनो गासैखौबो मोनो नालाय बेनिखायनो माने औ बेनिखायनो खस्थ' खालामला आरो नोंथां औ बेबाय दिनो जोंहा माने हाथाइफोरनिफ्राय जोङो बे नाफोरखौ जों सायखानानैबो लाबोनो हायो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो जोङो संनानैल'सो जानांगौ जायो नालाय
औ नंगौ नोंथां।
औ गोदोहायथ' माने बेफोरबायदि जेबो बेबायदि सुबिदा गैयामोन। औ जोंहा माने औ बायना लाबोनानै जोंहा माने बेबायदिनो न' फोरावसो सायनानै जानांगौमोन औ दाहायथ' माने गोबां बेबायदि फैसा फैसाजोंनो माने गाससिबो जा नालाय औ जोङो माने हाथाय बाजारनिफ्राय जों बेफोरबायदि नाबाबो बेदरबाबो जों बायना लाबोनानै जानोल'सो नांगोन आरो नों
औ।
औ बुंनो थाङोब्ला जों माने बेबायदिनो नाफोर हाखरफोराव जोङो माने बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा मा होनो बेबायदि ना हगारनानै फाननानै गोबां रां आरजिना नानै गोबां न'खरफोरखौ जौगाहोनाय माने बेबायदिनो बेफार फालांगिया गोबां गिदिर जालांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो औ। औ नोंथाङा बे बेफोरबायदि बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जेरै जोंना नानि ओ ना गुरनाय होननानै बुङोब्ला जोंना ओ नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो गोदोनि दिनावहाय गोबां ना मोनोमोननो ओ बिदिनो जोंना जेरै दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव माने गोबां दैबाना नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंना जेरै ओ हाखरफोराव हाख'रफोरनि नाया जोंना ओ बिदिनो दैज बाना जों बुखारबोनानै बिदिनो ओ ओ दुब्लिफोरावहाय बिदिनो जोंना गोबां ना थालाङोमोन आरो नोंथां। ओ जोंना गोबां ना मोनोमोन मुंयाफोरावबो बिदिनो ज'मा ज'मा थानाय ना मोनोमोन ओ नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जोंना बिफ फोरबायदि मोननो थांलियो आरो माने गोबां खम जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव हाखरफोरखौबो गोजोबा माने गोथौ गोथौ जावनानै लायो बेफोरबायदि माने नाव आंनायनि सुबिदा होया जोंना गोदोनि सुबुंफोरा बर'स सुबुंफोरा जोबोर माने जाम्बा जाम्बि होननानै जों बुंनो हायो मानो होनबा बिसिनाव माने साननो रोंनाय माने बिसोरनाव माने एसेबो साननो रोंनायानो गैयामोन होनना बुंनो हायो मानो होनब्ला बिसोरो ओ बेफोरबायदि ओ ना हाखराव ना ह गारनानै जों बेफोरबायदि माने दै बानाजों बुखारलांजायोमोन बेफोर बुखारलांनायानो हा हर बेबा हाखरफोरनि बुखारलांनायानो जेरै ओ दुब्लिफोराव थालांनानै जों बे फोरखौनो नागिरोबा गोबां ना मोनोमोन आरो नोंथां बिदिनो जोंना जा खनो हालाय लायैखौ जोंना बाजाराव फानलायलायनाय जायोमोन आरो ओ ओ आथिखालनि मुगायावथ' जोंना बेफोरबायदि ना मोनला ओ मोनला माने मोनलाखौनो बुंनो हायो आरो नोंथां जोंना माने ओ ओरैबायदि जांबाय माने आथिखालाव जोंना रां रु फा खा खाव रां रुफा खावरैनो माने आंखाल गैला मानो होनब्ला ओ गाव गावनो जोंना हाजिरा खामला मावनानैबाबो गोबां रां खामायो आथिखालाव ओ बिनिखायनो औ जोंना आथिखालावहाय रांखावरिनि आंखाल गैयै खाय जोंना नाफोरखौबो माने बायनानै जानो गिलिया आरो ओ माने - हाजार गिदिर गिदिर नाबो दाम गोसा बाबो आथिखालनि सुबुंफोरा बायनानै जायो ओ मानो होनब्ला जोंना दुब्लि फोथाराव माबेबा दुब्लि फोथारावहाय जोंना जेरै माइ ओंखारोब्ला माइ ओंखारजेेनोब्ला जोंना माइ बिबार गोरलै बारनाय समायाव गोबां सिं फिसा फिसा मोनोमोन आरो नास्राय फिसा फिसा मोनोमोन ओ आथि लावथ' जोंना बेफोरबायदि मोनलानो नुलानो जों बेफोरबायदि नास्राय फिसा फिसाखौहाय जोङो बाजारफोरावसो फाननाय नुसै औ नोंथां बेनिखायनो जोङो ओ बेफोरबायदि ना मोन मोनलाखायनो जोंना ना गिरनोबो थांनाया खम जाबाय बिदिनो जोंना ओ हाथाय बाजाराव बायना जानाया माने गो बां बांबाय आरो नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो जोंना जेरै गेदेर गेदेर माने फख्रि जावना लायो बे फख्रि जावनायाव जोंना जोंना आथिखालाव हगारो नोंगौ बेयो जोंना जेरैबायदि जोंना मोनसे दुब्लि बेै दुब्लियावहाय जोंना हाखर जावो बे हाखरनि हा खौ जेरै न'आव खोयो न'आव खोनायजों लोगोसे औ बे हाखर जा थाबाय नालाय नों थां बिनिखायनो बेयाव जोङो जेरै नासो हगारनो लासै आरो आथिखालनि सुबुंफोराहाय बेयाव ना ना हगारनायनि उनाव जोंना नाखौ माने देरनो थाखायबो गोबां मुलि ओंखारबाय आरो नोंथां जेरै जोंना हासारफोर दङ ओ बे गेदेर गेदेर हाखरफोराव हासारफोरखौ गारनानै होयो आरो नोंथां अब्लाना जोंना नाया गिदिर जाब्ला जोंङो बेखौ माने गोबां रांजों खामायनो हायो नङा होमब्ला नोंथां ओ औ बेनिखायनो दा आथिखालनि सुबुंफोराहाय बेफोरबायदिसो खालामसै आरो ओ बाजारफोरावहाय जोंना ओ ओरैबायदि ना ओंखारो जेन जोङो ओ नागिर नांगौनि गोनांथियानो गैया जेन बाजाराव रांखावरि दंबानो मोनो बिदिनो जोंना नाया गोबां गोबांनिफ्राय गोबां माने दुब्लि फो थारनि नाफोरा माने खम जालांगासिनो आरो नोंथां बिदिनो जुदि ओ इयुनावबो जोंना बेफोरदिनो नानि बिबाङा खमायलांबाय थायोबा जोङो दुब्लि फोथारावहाय जों नाखौनो मोनबांनाय नङा ओ माने नाखौ जों गोमालांगोन खौनो बुंनो हायो जेरै गोदोनि दिनाव नाल' नङा खांख्राइफोरखौबो गोबां मोनोमोन नङा होमब्ला नोंथां जोंना बिदिनो औ गुदुं सिङाव हाबना थानायखौ जों आखाइजोंनो गोबां खन'नानै जोङो दहुननानै जोङो गोबां बेखौबो माने फानलाय लायोमोन आ रो नोंथां ओ आथिखालावथ' जोंना खां ख्राइफोराबो माने गोबां खम जालांबाय नाल' नङा खांख्रायाबो जोंना गोबां खम खम जालांगासिनो आरो नोंथां ओ मानि जाहोनाव बिदि जादों होननानै बुंब्ला जोंना आथिखालाव बांद्राय दुब्लिफोर फोथाराव मेसिननि बाहायनायनि थाखायनो जादों होनना जों बुंनो हायो आरो जोंना मेचिनल' नङा ओ बेफोरबायदि माइयाव गोबां हासार होनाय जायो मुलि होनाय जायो बेफोरजोंबो जोंना नाफोरा थानो हाया जायो
औ नंगौ
जों जोंना थैांनाय थैलांनायनि थाखायनो जोंना नाखौ खमायदोंसो बे माने बेफोरबायदि ों ज गोबां ना मोनोमोन जेरै जोंना सिगाङावहाय ओ एसेबां हासार मुलि होयामोन नङा होमब्ला नोंथां माइफोरावबो औ नोंथां बिदिनो आरो नोंथां औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना दोनायनि सम समाव जाना फैबाय औ नोंथांखौ उनाव लोगो मोनलायफिनथोंसै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनि नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ